हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
अ होमबा जों दिनि अ बैसागो आयदानि सायाव सावरायनोसैना नोंथां
औ नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा जागायग्रोदो
अ नोंथां बैसागु बुङोब्ला
औ बयबो मिनथिखायोना बिसागुआ मोनसे बर'फोरनि गेदेर फोरबो बा एंगार हायि जोंनि बर'फोरनि गोदान बोसो सोर होननानै
औ।
जोङो बैसागुखौ स्नि साननि थाखाय फालिनाय जायो ओ जोंहा बैसागुखौ सैत दाननि ओ लास कालि मोसौ बैसागु फालिनाय जायो। मोसौ बैसागुआव हाय जोंहा मोसौ थुखैनो थाखाय गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो। जेरै हाय फान्थाव पानिलाव थाराय गाजलि दिग्लि लिटि बिलाइ बिफोरखौ नांगौ जायो बेफोरखौ जों सानसे सिगाङावनो ओ लाबोनानै दोनफैनाय जायो बिनि उनावहाय जों मोसौ थुखैगोन खालि बैफो मुवा बेसाद खौ फिसा फिसा हानानै लानाय जायो। बिनि उनावहाय जोंहा बिफोरखौ औवाजों आरंजिरनानै फि माला सुनाय जायो। बिनि उनाव बैफोर मालाखौ जोङो न'नि न'नि दरजा मोखां मोखांबा गलियावबो लगायनानै दोननाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो आमफ्रायबा थौनि हांगारखौ हल'ना लानानै थाव गुबैजों लगायनानै औवा मोनथाम खाजाबनानै मोसौनि बिखुङाव फुननानै होनाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ गावनि न'नि फुख्रि बा दैमायाव आव थु थुखैनो लाङो। बियावहाय जोंहा मोनसे मेथाइबो खननाय जायो आरो नोंथां। जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा गंमेना बायदि जा जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था होननानै ओ खुगा मेथाइबो रोजाबनाय जायो आरो। बिनि उनाव जों मोसौखौ थुखैखांनानै थाराय गाजलि आरो दिग्लि लिति थानायजों दुब्लि फोथारसिम होनानै लाङो। बिनि उनावहाय जोंहा बै दिनखालि गोखा गोखै मैगंबो जानाय जायो। जायखौ जों गोदोनिफायनो जाबोबाय थानाय जेरै थालिर फस्ला लाफा सायख' आरोबाव दिंखिया मैगं खान थाल गोरलै बेफोर मैगंखो जोङो जानाय जायो। सोरबा सोरबा बेखौ ओरैनोबो एवनानै जायो आरो खायफा सुफुंफोरा बेदरजोंबो जायो यो बेफोरखौ जों गोदोनिफायनो जाबोबाय थानाय आबै आबौमोननिफाय ओ जायखौ जों जायो ब्ला बेमार आजारनिफ्राय गोजान जायो होननानै जोंहा फोथायो।
औ।
मोनासै समाव जोङो मोसौखौ गलिसिम लाबोनानै बिसोरनि थाखाय गोदानै फागा बावनाय जायो। जायफोर गोजाम भागा बेफोरखौ जोङो सोलायनानै गोदान फागा होनाय जायो। ओ बेबायदिनो मोसौ बैसागुआ जोबनानै थाङो। आरो बिनि अखानायैहाय जोंहा मानसि बैसागु जायो। मानसि बैसागुवाहाय जोंहा गिबियावनो न' बां लिरग्रोनानै साथि सावनाय जायो। बाथौआवहाय बिनि उनाव उन्दै गेदेर सनमान लालायनाय आरोबाव जोंनि थैनानै थांनाय आबै आबौमोननि थाखाय जोंहा गोथैसो बावनायबो जायो बिसोरनि थाखायहाय सादा थांखु जेरै जायफोर सुबुङा बेफोरबायदि लोङो बिसोरनि थाखाय बेफोरबायदि आरो गय सौराय बेफोरबायदि बाउनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय जोंहा ओ बै सानखालि मोसानोबो ओंखारलाङो गुबुन मोनसे गामियावहाय। गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय ओ हिन्जावफोरा दख'ना गाननानै बर'नि नि दख'ना गोमो ब्लाउस गोदजा आर'नाइ फास्रा गोजा आरो हौवाफोराबो आर'नाइ गस्ला गामसा गाननानै ओंखारलाङो आरो बिनि उनावहाय जोंहा जोबथारनाय स्नि सानखालि औ। बेयावहाय खाना जानाय जायो आरो जमायैनो बिदिब्ला नोंथांमोननि थिं बैसागुखौ माबोरैहाय फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनिथिंबो बेबायदिनो एखे रोखोमैनो बैसागोखौ ओ फालिनाय जायो।
औ।
ओ जोंनिथिंबो बिदिनो ओ मोसौखौ थुखैयो। ओ नोंथां होननाय बायदिनो बिदिनो दिग्लिलि थि फान्थाव हालदै बेफोरखौ माने ओ जोंनिथिंबो माबायो आरो ओ सानसे सिगांनो नागिरनानै लाखायो ओमफ्राय औ। ओ उनाव माने फुङाव ओ थाब नो माबानाय बिदि सानसे सिगांनो नागिरना लाखायो आरो। जानाय बादि औ ओमफ्राय बिदिनो फुङाव आव जोंनाबो ओ मोसौखौ हाखर एबा ओ बिदिनो दैमाफोराव ला लांनानै थुखैहैनाय जायो।
ओ मोसौ सौ ओमफ्राय बिदिनो थुखैखांनानै जोंनाबो लाव फान्थावफोरखौ सारो मोसौनाव। ओमफ्राय जोना बिदिनो लाव फान्थावफोरखौ माला सुनानै लायोना।
मोसौ थुखैखांनानै खायोबाथाय न' न'फोराव माने बिदिनो आलायना दोना बाख्रि ओमफ्राय बिदिनो मोस सौ गलि बेफोराव ओमफ्राय जोंना बिदिनो हांगार हांगारलाय जोंनाबो बिदिनो फोनो थाव गुबैदो। औ ओमफ्राय बिदिनो जोंनाबो ओ नेकस्ट माने नेकस्ट दिना जोंनाबो ओ बिदिनो मा ओ बाथौआव बिदिनो खाला लगायनानै
ओ गेदेर ओ उन्दैया गेदेरखौ ओ खुलुमो ओमफाय
औ नोंथां।
जोंनाबो औ बिदि बिदिनो जायो आरो एखे रोखोमैनो ओमफ्राय गोदोथ' जोंना बैसागोखौ दान मोनसे एसे मोसायोमोन एबा फालियोमोन ना नाथाय जोंनिथिं दानिया बिदि नंला आरो ना। सिनि सान ल फालियो गोदोनि बायदि औ फालिला
जों बिनो बैसागु होनबाथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनियाव मोनसे नेम दंङो। बैसागुआव जोंना रंजायोबो ओमफ्राय बिदिनो जानाय लोंनाय जौफोरा थाखायो आरो।
बयनिबो न'खराव बैसागु समबाथाय बयनिबो नखर नखराव जौ थायो।
औ थायो नोंथां
न'खर औ बिदिनो माने जोंना माइ बानायना आरोना बिदिनो मोखोना बिलाइखौ देनानै एमाव बानायनो हायो। ओमफ्राय बिदिनो माइरखौ संनानै खोननानै होनना बिनो हारसिं माने रोसि जाबोयो आरो दै सै होलाय नांङा।
औ नोंगौ
बानायो
जौखौ जोंहाथ' गिबियाव जौखौ माइरंखौ खौ सुवालासिनोसो दै जों फासवानो फुदुंनानै लाग्रोयो बिनि उनावसो जों दैया गोदौब्ला माइरंखौ सोनाय नानै होनाय जायो बिनि उनाव जोंङो। एरननानै दोनो प्लास्टिकआवहाय बिनि उनावहाय जों दसे गुसु जायोब्ला बाकारखौ जाखिनि नांगौ बेखिनिखौ जोंङो होनानै दोनो। बिनि उनावहाय साननै सानथामसो जेब्ला हारसिंनो बियो। सेवलांङोना अब्लानो बियो रोसि जायो आरो हारसिंनो बेखौनो लोंनो हायो आरो। औ बेबायदिनो
औ जोंनाथ' आरो बिदिनो माइ ब्राबो संङो आरोोना माबायाव माबबोरै जायना दोननो ना नोंथां नोंसोरनिथिं बिदि खालामो। मा खालामा
माइब्राखौदि बिदिनो बैसागो जायैनि सिगांंनो औ माबायदि माइब्रा जियनानै दोनो नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना एसे
औ हागोन नोंथां माइब्राखौबो बेबायदिनो दोननाय जायो। गिबियावनोथ' जों दहायहाय जेरैहाय संनाय बुंदोंमोन बेबायदिनो एखे रोखोमै संनायानो जायो नाथाय बेखौहाय जोंङो। गोबावनि थाखाय बे बेखौ जोंङो बख'नानै दोननाय जायो रोसिखौ बिनि उनावहाय जोंङो हानि जुदु बा बथलाव सोननानै दोनै बेखौ बारहा बिनि थाखाय जोंङो मोजांङै दोनो आरो। सोनानै बबेबा बार नाङि जायगायावहाय अब्लाना बियो गोबाव दोनजायो आरो जुमायाहाय।
औ
औ नोंथां जोंहा आरो माइब्रानिखौ अफ्रिबो जानो हायो। माइब्राखौहाय औ गोबांङानो ज जानायखौबो जों नुयो आरो।
औ।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथां जोंनाथ' गोदो बैसागुखऔ औ
ओ बैसागुथ' जोंना गोबां रोखोमनि अ मेगं अ माबा बुथुमनानै जायोना नों? थिं बिदि जायोना जाया माने?
औ गोखा गोखै मा मा गोखा गोखैखो नोंसोरमोननिथिं बुथुमनानै जायो?
जायो जोंनिथिंथ' नोंथां गोबांङानो जोंनिथिंथ' फुंखा मैगंबो जानो नाय जायो गोखाखौ जेरै लाफा सायख' थालिर फस्ला आरो माना मुनि थालिर नि फस्ला खौ बिनिफ्राय खान्थाल गोरलै थाइजौ गोरलै दिंखिया बायदि बायदि गोबां मैगंफोरखौ जानाय जायो आरो जोंनिथिंबो नोंथां बेबायदिनो जायो। औ
औ औ जोंनिथिंबो बिदिनो ओ फुंखाफोरखौबो औ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां समा जाबाय नालाय जोंना
औ नोंथां औ
हि